अ खोनादों नोंथांखौ खोनादों अ खुलुमबाय नोंथाङो खुलुमबाय।
औ आं दिनै ओ नोंथांजों जोंनि बर'नि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
अ सम होनो हागोन नोंथां दे सावरायनो हागोन औ
औ औ ओ जोंनि बर'नि गुबै जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नङा बिदिबा उम औ जोंना बर'फोरनि जानाय ओ आदारनि सायाव बुङोब्ला जों गाहायै जों ओंखामखौनो जायो। नङा होमबा औ ओंखाम ओं ओ बिनिफ्राय ओंख्रियाव जोङो मोननो हायो अनला ओंख्रि। सबायाइ ओंख्रि खारै ओंख्रि ना? औ औ बेजों लोगोसे नाफाम ना गोरान अमा बेदर अमा बेदर गोरान। अमा सावनाय ना औ औ दाउ बे दाउजों सबायजों ओ माबायदि सङो? आं नोंथांनो फोरमायलांसै ना औ औ जों दाउ आरो सबाय ओंख्रि जानोबा जोङो गिबियावनो जोङो सबाय सबायखौ जोङो ओ बायनानै बा न'निफ्रायनो जोङो बेखौ हुख्रेमनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो एसे एवदबनानै जायोब्ला बियो एवदबनानै जुदि जों बेखौ ओंख्रि सङोब्ला एसे मोदोमनाया थायो आरो
औ
गु्रुबा लासिनोबो जोङो डायरेक्टै बेखौ सोमनानैहाय बेखौ जोङो ओ सुनानै बिनि बिगुरखौ खारहोनानैहाय ओ डाइरेक्टबो संजायो। बिदि सङोब्ला बिनि ओ एवनायनि मोदोमनाया थाया आरोना एवनायनि एवनानै जायोब्ला एसे मोदोमनाया थासिनो। ओ सबाय ओंख्रियावहाय गिबियाव जोङो बे सबाय खौहाय बयल खालामग्रोयो रुनानै लाग्रोयो मोजाङै ओ औ खारै खारदै होयोब्ला होजायो आरो खारदै होआबा ओरैनो रुनानैबो जोङो बेखौहाय रुनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव जोङो दाउ बेदरखौहाय मोजाङै ओ गोदानानै साफा खालामनानैहाय गोदानानै आरो बिनि उनावहाय जोङो एवनानै लाग्रोयो मोजाङै। एवनायनि उनावहाय जोङो ओ ओ जेब्ला गावनि दैया रानो दाउ बेदरनि दैया रानो ओ आरो मोजाङै जुदि ओ थाव हगारो जेब्ला बेदरा अब्लाानया जोङो ओ सबायखौहाय लुसननानै होयो।
औ नोंथां औ
बेनि उनाव जोङो जेब्ला बे मोनो गोदौबाय थायो गोदौबाय थायो अब्लाना जोङो मोनजासे जुदि जायोब्ला नां नांनाय बायदि गासैबो संख्रै ओ बानलु बा मस्ला ओ मस्ला होनोब्ला थ' जोङो बांद्राय बायनाय मस्ला बेबायदि ओ बाहाया गुबैयै जोङो सामब्राम गुफुर हाइजें आरो गंगार दुन्दिया बेफोरखौसो बाहायो जोङो औ जेब्ला मोनहां मोनहां मोनथारो अब्लानियासो जोङो गंगार दुन्दियाखौ होयो गंगार दुन्दिया होबा बिनि फ्लेभारा बेनि टेस्टआ आरोबाव गोथावसिन जायो औ अब्लानानो जोङो ओ गंगार दुन्दिया होबानो मोनो आरोना बेनि प्रसेसा बेबायदि आरो औ जेब्ला मोनो आरो दसे खोबहाबना दोननांगौ आरो बिनि उनावसो जोङो माने ओ एसे सुहां सुहां जाबासो माने बिनि गोथावा आरो बांसिनो होननानै जोङो एसे दोननानै उनाव जायो आरो
औ नोंथां औ
औ बिनि उनाव जोङो आरो माखासे ओंख्रि दङ ओ जायफोर जोंनि गुबै ओंख्रि लाइ लाइ मैगं औ लाइ लाफा ओ आरो मैथा दैज्लां बोथोराव जों मैथा ओ गोखै मोनो मैथा बांगाल जायखौ जोंङो मैथा गोखाबो होनो औ बेफोरखौ जोंङो नाजों जायो आरोना ना औ ना गोरानजोंबो जों जानो हायो
औ
मिथाखौहाय आरो ना गोथांजोंबो ओ बेखौ खारदैजों खारदैजोंबो खायफा ओनसोलावहाय खारदै होननानैबो जायो मैथा मैथायावहाय आरो खायफा गोखैयैनो जायो मैथा ओंख्रि मैथाम ओ मैगंजोंहाय जोङो माबाखौ अमा बेदरखौ जोङो जायोब्ला आरोबाव गोथावसिन जायोना
औ
औ आरो बेनि अनगायै जोङोै ओ मैथाजों लोगोसे जे जोङो ओ बे दैज्लां बोथोराव जोङो गोबां मैगं मोननो हायो खुमब्रा ओ जोगोनार ना बेफोरखौबो जोंङो माने न'नि ओ खाथियावनो जोंङो बैसां बानायनानै जोंङो बेखौहाय ओ गायनानै जोंङो दिहुननानै जानो हायो आरो बे खुमब्राखौ जोंङो गोबाव समसिम जानो थाखाय जोंङो मोजांङै बैसाङावनो राहोयो आरोना
औ
राहोनानै जों बेखौहाय मेसें बोथोरहालागै जोंङो बेखौ जानो थाखाय ओ जोंनि बान्दार एबा बाख्रि ओ खोरायावहाय जों बेखौ थिनानै दोनो ना बे खुमब्राया जोंनि थाखाय ओ मेसें बोथोरहालागै जोंङो जानो हानाय बेखौ दोननो हायो हायो आरो मोजाङै रायोब्ला बेबायदिनो जोंङो जोगोनाराबो गो मोजांङै जुदि बिफाङावनो मोनजासे राजासे दोनोब्ला जोंङो ओ बेखौहाय जोंङो गोबाव समसिम जानो हानाय जाहैयो आरो
औ थिनानै दोननो हायो ओमफाय जोंङो थिनानै जानाय होनब्ला जोंङो गोरान जिरादफोरखौ बांसिन बुंनो हायो जेरै ना गोरान ना नाफाम ना गोराननिफ्राय जों नाफाम बानायो नाफामखौ जोंङो बानायनो थाखाय जोंङो माखासे मुवा जों नांगौ जायो। बेै मुवाफोरखौ खौ जोंङो गावनि खाथि खालायावनो मोननाय जिरादफोरजों जों बानायो। जेरैहाय जोंङो गिबियावनो जों ना ना गोरानखौ बे खौ जोंङो हमना लाबोनानै फोरानग्रोयो। ना गोरान बानायग्रोयो बिनि उनावसो जोंङो नाफामखौ देयो आरो
नाफामखौ देनो थाखाय जोंङो उवाल नांगौ जायो जोंनो उवाल गायहेन औ। बेखौ जोंङो वाल्दाव देग्लियो नांगौसेबां जोंङो बेयावहाय नांगौसेबां जोंङो बेवहाय थास' हो होफायो आरो थास' हो हफानानै जों मोजांङै बेखौ देग्लिनानै मोजांङै देग्लिखांनानै बेखौ जोंङो हासुङाव औवानि हासुङाव थुम थुम सुनानै सोनानै बेखौहाय मोजाङै बार हाबनो हायि बायदि जों बेखौ खौ खाथेनानै दोननो हायो आरो अब्लानो बे गोबाव समसिम जायो। औ नोंथाङाबो माबाफोर सावरायनो गोनां खोथा दङ नामा?
अ सावरायनो गोनां दङ नोंथां औ दा जों आं सावरायनो नोंथांजों सानदों माने मिथिंगायारि फुंखाफोर जोबस्रांलांनायनि सोमोन्दै एसे नोंथांजों आं सावरायनो सानदों आरो
औ औ।
ए दा मिथिंगायारि फुंखा होनोब्ला जोंङो गिबियावनो बुजिनानै लानांगोन जेरैहाय आ पेट्रलियाम
औ।
पेट्रलियाम ओमफ्राय बेबायदिनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय गोबांथार माखासे मुलि बिफांफोर ओमफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिदिनो माखासे गोबांथार मा होननोागौ बेखौ माने जि जि माबाफोरखौ फुंखाफोरखौ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोनदों बैफोरखौ जों औ हनि बेसाद बेफोरखौ जोङो मिथिंगायारि फुंखाफोर होननानै हमनानै लानाय जायो आरो नोंथां।
उम उम।
अ दा नोंथां बाथ्राया जाहैबाय माने बै खनियारि बेसादफोरखौ जोङो दिनैनि सुबुं समाजा नांगौ नांगौ बाय बिदि मोजां जोथोन लानो हायियाव आरो नांगौनि बारा बाहायलांनायाव दिनै बेफोरनि उनफिनजाथाय बिनि जोबस्रांलांनायनि अबस्थाफोरखौ दिनै जों नुनो नुनो मोनदों आरो जायनि जायनि जाहोनाव दिनै गोबांथार माखासे गुबुन गुबुन दोनि हादरफोरनिफ्राय जाय खनि बेसाद फोरखौ गावनि हादरावनो मोननांगौमोन बे हादराव मोनालासेनो गुबुन हादरनिफ्राय दिनैहाय जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बे हादरा गुबुन हादरनिफ्राय खनि बेसादखौ लाबोनानैहाय दिनै माखासे जोंनि थांनानै थानाय जिउ सोलिनाय जाथाय फोराव बेफोरो गोबांथार गोहोम खोख्लैनाय बेफोरखौ जों दिनै नुनो मोन्दों आरो आरो जुदि बेबायदिनो जोङो मिथिंगायारि फुंखाफोरनि सायाव सांग्रांथि गैयाबोला सानसे समाव जों सानो आरो माने। बै समाव जेरै जोङो। थाबायनानैनो जोङो माखासे। मोसौ गारिफोरजोंसो जोङो हान्थिनो गोनां जादोंमोन बे अबस्थाया। बे माबाया बेबायदि थासारिया सफैफिनगोन बेखौ नुहुरो आरो नाथाय मोनसे र या बे आरो नोंथां दा दानि गोनोखोआरि नैबे गोनोखोआरि मुगायावहाय। माखासे मिथिंगायारि बै फुंखाफोर ज स्रांलांनायनिखौ नोजोर बिथा खालामनानै दायो मा। खालामदों माने माखासे गोदान गोदान। माबा मोनसे। गेस बायदिसिना जों माबा मोनसे बेफोरबायदि गारि मथरफोरखौ। सोलिनो हागोन नामा बेबायदिनो दिनै दा जों नुनो मोनो इटानल फोर दिहुनबाय बेफोर बायदि खौ जों दिनै माखासे जौगानाय हादरफोरावहाय मा बुङो माने नंगुबै गुबै माने थार नंगुबैयै मोनदांथि मोनदांथि महरैहाय बेबायदि बाहायनायखौ ओमफ्राय बेबायदिनो आनजाद नायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो नाथाय जोंनि हादरावहाय दासिमबो बेफोर बायदिया सोलिनो हानाय जायाखै जायनि जाहोनाव दिनै दाखालि जि माखासे गुबुन हादरजों हादर जेंना जिंसि जालायलायबाय बे हादराव बेबायदि मिथिंगायारि फुंखानि। अबस्थायाव दिनै जोङो गोबांथार भुगिनांनाय बेफोरबायदिखौसो जोङो जाथायफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा जोंहासो सुबुं समाज हिसाबै बे मि सिंगायारि फुंखाफोरखौ माबायदि नोजोर बिथा खालामनानै बाहायोबोला। जोंनि सुबुं समाजाव माबायदि बेखौहाय माखासे। गोबाव समसिम बाहायनो हानायनि माबा मोनसे। अबस्थाफोर थागोन नामा बेफोरखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायदों आरो।
औ औ।
औ दा नोंथां माने। जोङो जुदि बेबायदिनो जोंनि माखासे थिंगायारि बै फुंखाफोरखौ जोङो बासायनानै लाखिनो हायाब्ला रैखा खालामनानै लाखि। हाब्ला जोङो सानो माने गोबांथार ख फोरजों जोङो मोगा मोगि जानांगोन आरो गोबांथार जोंनि जिउ। खुंनाय अबस्था जोंनि जिउ खुंनाय बिथिंफोराव बे बेफोरबायदि मिथिंगायारि सम्फद मिथिंगायारि फुंखाफोरा जोंखौ। गोबांथार खना फारफ्रोमसिमबो जोंखौ नाख्रेबनाय बेखौ जों नुहुरनो मोनो आरो। औ मानो होनोबोला मानो होनोब्ला दिनै जोंनि गोनोखोआरि गोबांथार जौगानाय। बे मुगायावबो जुदि बेबायदि। मिथिंगायारि फुंखाफ्रा जोबस्रांनानै फैयोबोला दिनै जोङो। गोबांथार जिउ खुंनाय बिथिङावहाय गोबांथार भुगिनांगोनखौ जोङो। नोजोर बोनानै उन जिबनाव जों नुहुरो आरो आरो।
औ।
जोंहा दा मोनसेल' राहा दङ माने जोंनि ओ बे माखासे ओ मिथिंगाआरि फुंखाफोरखौ बा रैखा खालामनायनि माखासे मेन माखासे बिथांखिफोर लानो हायो आरो जोङो जेरै ओ बेबायदिनो मिथिंगायारि फुंखा पनि सम्दफोर जों ओ सोलिग्रानि जायगायाव माखासे गोदान बिथिंआरि जुन्थिआरि बिगियानारि आदबफोरजों जोङो ओ सोलिनो हायोबोला जोंनि जिबन खुंनायफोरा एसे माने मिथिंगाआरि सम्पदखौ रैखा खालामनाय बेखौ आं नुहोरो आरो